हेल' हेलौ नोंथाङा खोनादों? औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ? औ नोंथां खोनादों?
हेलौ खोनाबायना नोंथाङा? नोंथाङा खोनाहादोंना औ औ
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आङो दा गरम बोथोर मा खालामनो एकदम उसाव बादाव अबाव थानो अबाव मानो आलां फालां जानानै दं नोंथां।
उरां फारां जाना दं नामा?
गोसोआथ' जायाखै बोथोरखौसो उरां फारां खालामनो औ
बोथोराथ' गरमथार नामा दिनै नै औ
सान सान्दुङानो बिराद थिं थिं।
नंगौ नंगौ दा सान्दुं दुंदोंबा जोंहा अखायाबो हायो नामा एफा एनै माने खावसे जायगायावहा सान्दुं दुंबाय थाबा खायसे माखासे साइड अबावबा जायगायाव अखाबो हायो नोंथां जोंनियावहा गरमथारमोन नाल लाय नै जोमैयाबो साग्लोबबोदों आरो ना नै गोसोम जाबोदों हमदों आरो ना। एसे ओरैनिफ्राय बार बुनानै दा दसेनो अखा हासिगोन बादि मोनदों आरो ना नै बेबाय
बिदिब्लाथ' नोंथां ओ अखा हानानै होयोब्लाथ' एसे गुसुु जागोन नोंथां आरामै थानो हागोन अखा हायोब्ला।
औ औ माने जोंनियाव बार बारबाय थायो आरोना गोजौआव थायो नालाय। ओ मोननै फ्लर आरोना नै नाम्बार फ्लराव थायो आरो नै ओमफ्राय बेखायनो बार नांबाय थायो ओमफ्राय आरो नै दसेनो गरम जादोंब्लाबो सान्दुं दुंखावदोंब्लाबो ना थाबनो अखा हानो नागिरो आरोना नै दा नै अखा हालायसिगोन बाय दि मोनदों नै एसे आ से से घन्टासो अब्ला हागोन बादि नांदों आरो।
जोबोद मोजां हानानै होयोब्लाबो मोजां मानो होनबा गोबां मानसिफोरा गरमनि थाखायनो उसुबिदा जायो। जेराव जों देहा देहा नों थां माने देहा गोरायाल'सो जेनेबा जेरै मेरै थानो हायो नाथाय माखासे देहा उसुख थायो समाजाव दा बेफोरबायदि गरमाव गोबां खस्थ' मोनो आरो बैसोर बादि सुबुंफोरा
औ दा बेनो माने अखाया ओरैबायदि ना देग्लाय माने बोथोरा एसे मोजां नङा नामा अखाब खम हादों आरोना मानो होनोबा जोंहा बोथोर बिगियाननिफ्राबो जोंखौ बुंखादोंमोन सिगाङनो देग्लाय एसे खम हानो हागौ बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों जिबा जिथुुबा जों फरायना मोनदों आरोना आ माने एसे बोथोर बिगियानियानो होन बा जोंहा बुहुम खौरांआरि जाय बिगियानगिरिफोरा बिथांमोनहा बेखौ बोसोरे बोसोरे माने बोसोर बिथांमोना नुबाय थाखादों बेबायदि जायो आरो जोंहा बेनि बोथोरनि जायथुबा जों ओ पेटार्न होनना बुङो बेफोरो एसे आलदा आलदा जायो आरो बोसोरफ्रोमबो दा बेबायदिनो देग्लाय जोंहा भारतबर्सआवनो माने जोंनि भारत हादरावहा जोंहा मौसुमि बारा एसे ओ एसे गोबावजों फैदों आरो नोंथां बेखायनो जोंहा अखायाबो एसे गोबावबो जादों हानाया आरो बेनि अनगायैबो जोंहा खम जादों आरो जों मोनथिनाय बादिब्ला जोङो खौरां बि जिंहराव मोननाय बादिब्ला बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा बे खोला आमेरिका जाय हादोरमा दं बेयाव थानाय मोनसे हादोर मोनसे दङ पेरु होननाय हादोर बे पेरु हादोरनि जाय बे दैमा ओ माने लैथोमानि रुुबुंनिफ्राय मोनसे बार बारो आरो
औ बे फेरु हादराथ' मोनसे लैथोनि गेजेरावसो बायदि आरो ना
अ जिङआव जिङआव नोंथां ओ बे जोंना प्रसान्त त' लैथोमानि जिङावहा माने बियो खोला प्रसान्त लैथोमायाव दं जिङाव दं आरो थ' बेनि फ्राय मोनसे बार बारो बिदि बार फैयो आरो ना जों माने ओरै जोंहा आ जायखौ जोङो आ वाम गुदुं गुदुं दै जिथबा जोंहा आ लैथोमानि जिथुबा जोंहा दै बार बारनाय दंना गुदुं बार बारो आरो गुसु बार बारो आरोना नोंथां जेब्ला बे ओ जों आ जाय जोंहा कानाडा हादोरमा दं बे खाथियाव थानाय बेनि
बे बेयाव थानाय माने लैथोमानिफ्राय गुदुं बार फैयो बे गुदुं बार फैनानै गुदुंबारखौ लाबोयो एलेनु होनना बुङो बे माबाखौ जाथायखौ जोङो बे एलेनुआ माने आ बेखौ माबा बुंनाय जायो आरोना नोंथां आ बियो बोथोरखौ गाज्रि खालामो आरो बियो माने अखा खम हाहोयो आरो जोंहा जोंनि भारतबर्सआवहा भारत हादरावहा बे बोसोरावहा जाय बोसोराव एलेनु जायो बे बोसोराव भारत हादराव खरां जायो अखा खम हायो आरो माबा आबादारिफ्राबो गोबां आ गावनि जिउ फोजोबना लानाय खौ जों खोनानो मोनो बे बिदि जाबा मानिया मानोना आबादा खम जायोना नालाय आरो बिथांमोना जोबोद दुखु मोनो आबाद खम जायोबा आरो बेबादिनो सोरखारनिफ्राय लन लानाय बेबादि दाहार थायोनालाय फैसाफोर बेफोरनि थाखायनो बिदि जानांगौ जायो आरो औ मारिनो हायियाव बेनो नोंथां बे एलनि न'आ माने आ थाम बोसोरनिफ्राय स्नि बोसोराव खेबसे जानायखौ नुनो मोनो आरो ना बेबायदि आरो
नंगौ आरो बेफोरनो जोंहा अखा हानायनि एसे सोलाय सोल'आ देग्लाय आरो जों बे खौ बुंदों माने देग्लाय एल एन अ दं होननानै बुंदों आरोना औ आरो बिनिनि अनगायै जायथु बिनि ओ फिनजाथाइ माने उन जा जायो बेयो जाबाय जोंहा आ बेखौनो लानिना होनना बुङो आरो बे लानि माने जोंहा बोथोरा सरासनस्रायै जों आलादा बोथोर बोसोरावहा जिबायदि जोङो नरमेल बोथोरखौ नुयो बेबायदि आरो लालिना लाव आ
नंगौ
मोजां खा मौसुमि बारा मोजां बारो औ
नंगौ नंगौ माने जोंनि ओरै भारत हादर थिंजाय थानाय जायगाबो ओनसोलफोराव माने मोजां अखा मोननो हायो आरो ना।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ। नंगौ नोंथां औ बिदिनो आरो बिदिबा जोंहा आरो बे बोथोरनि सावरायनो आरो जों बेबो लानो हायो जोंहा बोथोरा मोजां जाब्ला जों
माखासे आं नोंखौनो
औ नोंथां
ओ बोथोर बिगियानखौ जों आथिखालाव ओ माखासे जायखि बेनि गेजेर जों मबाइलफोरनि गेजेरावबो माब्ला अखा होगोन लोगोसे
औ नोंथां नोंथाङा एसे खरा बुंगोन नामा आं खोनानो मोनाखै।
अ अ एबार खोनाबायाय नोंथां? औ माने दा जेनेबा जों आथिखालाव मोननो हायो माखासे टेक्न'लजिनि जौगानायजों आथिखालाव जों बोथोरनि ओ थासारि बेखौ मिथिनो हायो मबाइलाव जेरै नायबोब्लानो माब्ला अखा होगोन माब्ला सानदुं दुं गोन माबायदि ओ बोथोर थागोन बेनि बागै नङा होमबा नोंथां दा जोंनि भारतावबो माखासे बेफोरबायदि बोथोर बिगियानखौ ओ मिथिहोनो थाखाय ओ अर्गानइजेसनफोर दं नङा होमबा नोंथां दा बैफोर अर्गानइजेसन फोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा रिसार्च सेन्टारफोरनि मुंफोरखौ एसे मुंख'नो हागोन नामा?
औ बोथोर बिगियान जायथबा जों नायो बोथोरखौ औ बे बोथोर बिगियानारि मुंफोर जेरै जोंहा आ आइ एमडि होनना बुङो इंराजियावहा औ इण्डियान मेटारलजिकेल दिडिपार्टमेन्ट बे दङ अ बेजोंनो बांसिन जोंहा बोथोर बिगियान बा बोथोरनि जों पेटार्नफोरखौ नायनाय जायो आरो बे फसंथानजोंनो। औ आरो जोंहा गोबां दं ओ खनिस पदार्थ' दिहुनग्रा नायगिरग्राबो दङ जोंहा आरो बेबायदिनो जाहथुबा बेफोरो बोथोरनि सायावनो एसे सोनारो आरो आरो बोथोरखौ एसे सेटेलाइटजों जोंहा जिथुुबा जों ग्रहसा बुङो मानसिया बानायनाय ग्रहसा बेफोरजों नायनाय जायो आरो। औ बेफोरखौथ' बा- बानायनाय बानायनायनि फसंथाननि मुङानो जाबाय इस्र' होनना बुङो। आइ एस आर अ इण्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन बिथांमोना औ बिथांमोननि हेल्प हेफाजाब लायो आरो ना आइ एमडि आ सेटेलाइट फोरनिफ्राय बेबायदि बोथोरनि जोंहा जोमैफ्रा बबेजों बांसिन फैदों बार माजों फैदों माने जेब्ला जोमै बांसिन जाफैयो ओ गोजौहा अख्रां गोजौहा अख्रां सायाव अब्लानियासो जोंना अखाखौ बांसिन नुयो आरो थ' बेबायदि बिथांमोना आ मोनथिनाय जायो आरो बेबायाददि सेटेलाइटजों बा जों ग्रह' मानसि सि बानायनाय ग्रह फासारजों नायनानै बेनि सावगारि खेबखांनानै बेजोंसो नायनानै बिथांमोना हमनो हायो आरो माब्रै मा मा अखा हाय जागोन बेबायदि आरो।
औ ओमफ्राय मोनसे सोंथि नथां जोंहा आथिखालाव खोनानो मोनदों आर्टिफिसियेल रेन इंराजियाव दा बेफोरखौ जों आर्टिफिसियेल रेनखौ हाहोनो हायो बेनि बागै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां‌ आंबो खोनादों आरो ना ओ बेहाय माने मा खालामो आ नोंथां जों बे आर्टिफिसियेल माने माने जोमैजों अखा हाहोयो आरो। माने मा होनना बुंनाय जायो बेखौ औ ओ जोंहा मिथिंगायारि जेब्लाय जों बारा लाबोनानै बार जों मिथिंगायारि बेयावहाय जायो आ बेवहाय रासायनारि फिनजथायाइ जानानै जाहथ'बा जों अखा हायो जोंहा बिदुं दुंखांनानै आं ल' प्रेसार क्रियेट जायो मोनसे जायगायावहाय बेसो अखा हायो नालाय। गुदुं जेसेबांनो बांसिन बिदुं दुंगोन एसेबांनो अखा हानायनि ओ सान्सा बारा जायो जायो आरोना नोंथां स' बेबायदिनो मा जायो जेब्ला अखाया हाया खम जायो अब्लानिया जोङो मानसिया बा सुबुं माहारिया गाव बिगियारि गोनोखोजों गोनोखो खान्थिजों जों अखाखौ होनोनायखौ नुदों। जेरै, जोङो जोंनि भारत हादरनि राजथावनि दिल्लीयावहााय जोङो बेबायदि हा होनायखौ नुदोंमोन आरो थांनाय बोस फोरावहा बे जोंनि पलिउसन जिथुुबा जोङो गेब्रेंनाय बुङो। बार बारहावा गेब्रेंनायखौ खमायनो थाखाय थ' बे खान्थिया ओरैबायदि जायो माने आ जोङो गोजौहा बिमान जायथ'बा जों उरां जाहाज होनना बुङो। बे उरां जाहाजों मोनसे गेस माने सारना होयो आरो बेहाय गोजौहा। ओमफ्राय बे गेसआ आ जोमैखौ खाथियाव लाना फैयो ओमफ्राय बे गेसजों बे जोमैजों फि रासायनारि फिनजाथाइ जायो ओमफ्राय औ जानानै अखाखौ हाहोयो आरो बेबायदि आं दा बे गेस नि मुंखौ बावदों आरो ना नोंथां आं एसे गोसोआव फैयाखै आरोना औ
अ आं बेखौ आंबो एक्जेक्लि गोसोआव गैला नोंथां र' मथा मथि एसे ओ सिल सिलकर्न बोरैबा बेबायदि स्टाइलावमोन आं बावबाय उनाव मिथिनो हागोन र' बेबायदि मोनसे ओ फिनजाथाय खालामनानै जोङो अखा आथिखालाव हाहोनायखौ नुनो मोनदों आरो माखासे आ बेबायदि आथिखालाव गोबां हादरजों हादर आर्टिफिसियेल रेननि थाखायबो ओ दावराव जालायनायखौ मोननो हायो दावराव माने ओरैबायदि माने जोंनि जोंनि ओनसोलाव फैबाय थानाय जोमैखौ ओ बै ओनसोलाव थानाय जायफोर गुबुन हादरनि मानसिफोर बिसोरो सिगांग्रो माने आर्टिफिसियेल रेन खालामनानै लाखिनाय दा बे हाहोबाय नालाय जोंनि ओनसोलाव अखाया फैलिया बेफोरावबो माखासे ओ इन्टारनेसनेल बा कन्ट्रोवर्सीखौ जों खोनानो मोनो आरो नों
औ औ नंगौ दे बिदिबा नोंथां ओ समा जाबाय जोंहा औ दे गोजोनबाय औ दे